हेलौ नोंथां
औ खोनादों दे
नोंथाङा आंनि गारांखौ मोजाङैनो
औ खोनादों बिराद क्लियार खोनादों आङो
औ औ आङो नोंथांजोंहाय माने दावबायनायाव जोङो दावबायनो थांबोला जोंजों लोगोसे मा मा मुवा बेसादफोरखौ लांनांगौ आङो बिनिस सोमोन्दै एसे रायज्लायनो होननानै हा नोंथांखौ फन हरनाय जाद
उ जागोन जागोन जोबोर मोजा जां खोथा बहुत इम्पर्टेन्ट उ
रायज्लायजागोन ना
जागोन रायज्लायजायो औ
औ औ जेनेबा जोंफोरो अबावबा दावबायनो हांबाय बाला हांगोन बाला जेरैहाय सि किम दार्जिलिं
जिलिं उ
औ अरुणाचल मेघालया मनिपुर एफोराव जोङो बेरायनो हांबोला जेनेबा ओ फार्स्टआवनोहाय जों फोरनो जेनेबा रांखौथ जोङो बु बुथुमनानै लाखानांगोन ना जेनेबा औ रांजों लो गोसे जोङो जोंजों लांफानो थाखाय औ गाननाय जोमनायखौबो जोङो रेडि लाखानांगोन जेरैहाय औ जेरैहाय बे वेदार बिसोरनिथिं निथिं वेदाराथ' जोंनिं एखे नङाना मिलाया जेनेबा औ इसोरनिया जाहैबाय एसे थान्दा जोंनिया जाहैबाय सिजोन लानि सिजोन गरम आरो गुसु अब्ला जोङो जों लोगोसे बेफोराव थाबायनायाव थांनायाव जोङो सुवेटार लाबाय जेकेट लानांगोन आरो जुताबो लां फानांगोन जोङो ना आरो ओमफ्राय ओमफ्राय आरो जोंफोरो गावनि सेफटिनि थाखाय ओ जेनेबा जोङो दै दैबो लांफानांगोनना? दैबो आरो आरो जोङो
बो नांगौ बुस्थुफोरखौ जों लांफानांगोन मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि मुलि सुलिबो जोङो लांफानांगोन जेनेबा लोमजाब्रबबा जानो थाखाय खर' साबाथाय जानो थाखाय बेखौबो जों लांफानांगोन नङा होमबा? उम।
औ नोंगौ ओमफ्राय आरो जोङो जोङो दावबायनायाव हांनाया जेनेबा जोङो अबेबा दखाननि बा अबेबा ट्रेननि बुस्थुफोरखौ जाबोला जोंहा उदैफोराबो गाज्रि जानो हागौना बेनिखायनो जोङो औ टिफिन लांफानाया मोजां मोजां आरो। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंफोरो जेनेबा जोंथ' बेयाव थानानै जोङो बेरायगोन मागोन ना। जों आरो जोंनि औ मेडिसिनफोरखौ लानानै मासेबा खर'फोरा साबाय बायबोला जोंफोर मेडिसिन खौबो रेडि लांखानांगौ। गोन आरो आरो नोंथाङा ओ जायगा बेरायनो मोजां मोनो ना मोना?
आङो जायगाखौथ' बहुद मोजां मोनो। बेरायनो आङो बेरायबाय थायो आङो सानो आरो। ओ माबा मोनसे। मोनसे जायगा बेरायनायनि आगोलाव हमनानै ला नोङो अरुणाचलाव बेरायहैनो थांगोन
औ‌।
प्लेनिं खालामबाय नों अरुणाचलाव बेरायनो थाखाय अब्ला अरुणाचलाव बेरायनो थाखाय नोंनो मा मा गोनांथि जायो बेखौ नों बुथुमग्रोनांगोन हमना ला जों इनार पारमिट नांगौ नांगौलाय अरनाच सलाव थांबा जों इनार फारमिट लाग्रोनांगौ नों इनार पारमिटखौ लाबाय बेनि उनाव अरुणचलाव नोङो थांनानै ओ । अबाव थाहैगोन बे जायगाखौबो नों मोनथिनानै लाग्रोखानांगोन आरो।
औ नंगौ नंगौ।
आरो बैयाव जुदि नों हटेल अनलाइन बुक जाखायोबा नों अनलाइन बुक बो खालामखानांगौ आरोखि जाहाथे नों थांनानै हटेलफोरखौ नागिरलाबायनो जाहाथे गोनांथि जाया आरो। खस्थ' नों जाया दिस्टार्ब जाया ओंखायनो फारसटाव बे नो नों अबे जायगायाव थांगोन नों बेखौ सानग्रोबाय बे जायगायाव थांनो थाखाय मा नांगौ इनार पारमिट नांगौ बेनि उनाव नोङो हटेल अबाव थाहैगोन गारिया अबाव मो लाखिखायो हरा बेयाव नोङो थाबाय हटेलाव थाबाय । बिनि उनावहाय बेनि उनाव साननांगौ बै ओनसोला दाबायदियाव गरम जायो ना थान्दा जायो बेखौ नों सानहर सानहरनांसिगोन आरो ।
औ औ नंगौ नंगौ ।
बोथोरा माबायदि जायो हमना दा दा जोंनिथिं गोलोम बोथोर जोंनि गोलोम बोथोरथ' जोङो जि गुदुं गाना नङा होमबा? जि गुदुं गाना जोङो पाथ्ला गो गोबा गानो, आरो कटननि गानो । आ-ओमफ्राय उरना चलावथ' दाबो जोंनिया ओनसोलाव जेरै डिसेम्बराव जेरैबायाददि गोजाङो दाबो बिसिोरनाव डिसेम्बर बायदिनो गोजाङो पुस मास बायदिनो गोजाङो नङा होमब बा अरुणाचलाव अब्लाना नों नो सानहरनांसिगोन बोथोराथ' जा थानदा । जायो नों जेकेट लांफानांसिगोन। जेकेटखौ होजोंहा नों बायहै एबा जानाय नङा। नों लांफागोन आं बायहैनाया माने नों खस्थ मोनै नोङो नों जेकेट बुथुमनांबाय जेकेट जि गुदुंखौ लाबाय ओमफ्राय अखाबो हायो गेजेर गेजेर । नङा होमबा अब्लानिया नोङो रइेनकट मोनसे लाफाबाय । रेनकट मोनसे लाफाबाय । आ साथाथ बारा बाहाया जेनेबा बेरायनायाव रइेनकटखौनो जों बांसिन बाहायो ।
ओ ओ नंगौ नंगौ ।
साथाखौबो लाबाय कारन नों बाइकजों बा कार सालायबा नोंथ' बोरै साथा माबाबाय थानो नङा होमबा? रेनकटआनो रइेनकट लाबाय बिनि उनावहाय नोङो ओ बिदि प्लेनिं खालामजोबनाय उनाव नोंनो मा ओ दुगैनो थाखाय नोंना टावेल नांबाय गांसे। नङाबा गांनै नांगोन मोनसे मोदोम हु जेरैबा मोनसे माबाग्रा बेनि उनाव नोङो ओ गुबुन द्रेस गुबुन गुबुन नोंजों कैदिन थागोन बेनि नों द्रेस लाबाय हमना ला न नोङो थांनाय समाव जि गानदों बेखौनो नों आरो बेरायनायावथ गानज
औ गाना ओहो गाना ओहो ।
बेरायनाय समाव गाननो थाखाय नोङो हमना ला नोङो सानब्रैनि माबा लाबाय नों प्लेनिं लाबाय बेरायनो । अब्ला नों थांनाय समाव जिखौ गानदों बे बेथ थाबायानो। एकस्रा नोङो आरो। गांबा ड्रेस थानांगोन नोंनि आखाइयाव। गांबा मानो होनबा नों सानसे सियाव मोनसेल ड्रेस गाननो हागोन आरो फट सुट खालामबाथ नोंहा ड्रेसा एसे आलदा आलदा नांगौ जायो नङा होनबा। सेम द्रेसजों नो सेम द्रेस। जों जे फट माबागोन भिडिअ ब्लग खालामगोन बिदिथ नङा। नों बे हिसाबै। नों खैदिन थागोन आरो अबाव अबाव बेरायगोन मा मा ड्रेस गानगोन बेखौ माने लिमिट आरो ना लिमिट। माने एकदम मिनिमामखौ लांफानांगौ आरो मेक्सिमाम नङा मेक्सिमाम लाङोब्ला नों ओजानिफ्राय नों माबा मोनसे बायनाथ लाबोनो गोसो जागोनना। अब्ला नोङो अबेयाव लानो। अबेयाव सोनो नोङो अबे बेगाव सोनो जागोन नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ।
जों द्रेस बायखायो गां सेबाबो गांनैबाबो जों बायखागोन गोजा थांबा ओंखायनो मा मिनिमाम दड्रेसखौल' लांफानांगौ आरोखि जाहाथे जोंहा। थांलाय फैलायाव जेबो उसुबिदा जाया जाननिफ्रायबो जोङो जाहाथे गांफा गांनै जोङो ओ मेम'रिसनि थाखाय बायना लाबोनो हानाय बायदियै जोङो बेगाव एसे स्पेस लाखिनानैनो थांखानांगौ आरोखि। बिनि उनावहाय। बिनि उनावहाय बै माबायाव जायगायाव मा राव बांसिन सोलियो बेखौ आन्दास खालामदो आरो।
उम उम उम।
सोलिबाय जेरावबो। आं इंलिस सोलायबाय बे। खौ नोङो। सानहरदो आरो मा राव रायलायो आरो माबायदि मानसि थायो बेखौ सानदो। आनिफ्राय बेखौबो सानदो। अबे जायगाया। बुहुत सेफ अबे जायगा सेफ आरो अबे जायगाया सेफ नङा।
ओ।
बेखौबो नों सानहरग्रोथ' अ। बे जायगायाव बिराद देनजारास डेनजारास जायगायाव थांबाथ जोंहा प्रब्ले जागोन नंङा होमबा जों सिनाया ओंखायनो बे सेफटि सेफटिखौ जोंङो सानहरनांबाय आरो जोंङो उमावनो सेफटि अबाव बांसिन टुरिस्टफोरा थांङो जेराव टुरिस्ट फोरा बांसिन थांङो बेनो सेफटि नंङा होमबा जेराव मानसिफ्रा थांबाङा थांसन गैया बेयाव जोंनि थाखाय सेफटि नंङा ओंखायनो जों बे सेफ खौ जों सानबाय बेनिफ्राय बेरायनाया नों हारसिंबो बेरायनो हागौ लोगोजोंबो बेरायनो हागौ बा सोरबा ननि मानसि सोरजों बेरायना सोरबा हासबेन्डजोंबो बेरायनो हागौ बे बारा बे बेरायनायनि प्रिपेरेसना बेबायदिहाय आरो वदाउट प्रिपेरेसन उइदाउद ट्रिप प्रिपारेसन बेरायियानो मोजां आरो नोंङो मेडिसिन लांफानांगौ खर सानायनि मेडिसिन लांफाथारनांगौ । ओमफ्राय दै लांफानांगौ दैया माने हरै सोलायैबाय थाबाथाय नों गगा मोनगोन
औ गगा मोनो औ
औ नों जिहेतु आसामनि आसामनि दैखोनो नों बथलनैसो लां बा बथलसो लां फार्सखालि नों लां माने फासखालि फाखालिनिखो लों बिनि उनाव एस अ थां खालिनि उनाव नों एसे एडजास्टमेन्ट फैगोन आरो होमबानिया नोंङा जाला आरोखि बेनिफ्राय नोंङो कलगेट ब्रास बेखौ लांफानाया मोजां आरो ओजानो नागिरबाय थानो बे औ गोनांथि बे बिदि आरो बिदि मोनसे माने प्रि प्लेनिंजों बेरायोबा मो मोनसे माबायोबा बिराद मोनसे मोजां आरो बे बुस्थुआ आरो बेरायनायाथ बिराद मोजां। बे सेंग्रा सिख्ला समाव गथ गथाय समाव बैसो थानाय समाव बेरायाब्ला माब्ला बेरायनो।
माब्ला बेराय औ नंगौ नोंनायालाय नों
अ इउरुपनि आमेरिका इंलेण्डनि मानसिफ्राहाय ओइटि नाइनटि यार्सआवबो इण्डियाआव बेरायफैयो नंङा होमबा।
उम नंगौ नंगौ।
बे बैसो थानायावनो बेरायाबा गावनि इण्डियाखौनो नायजोबाबा गावनि नर्थ इस्टखौनो बेरायजोबाबा माब्लाथो बेरायबावगोन मानसिनि जिउआथ' बारा हा दिनै दं दा गाबोन गैया नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
बेरायनांगौ मोजां नलेज लानांगौ इन्जय खालामनांगौ गोसोफोरा स्रां मोनो बेरायबाथाय साननाय हनायफोराबो गेवसारो बायदिसिना माबाफोरखौ जों नुयो मुलुगखौ नुनाय मा ने नों मुलुगखौ सिनायनाय नङा होमबा, दे आरोखि दे, जोंनिया जोंनिया स समाबो जोब्बाय
औ जागोन औ जागोन दे।